अ मा खालामदों नोंथां
नै नोंथां एसे ओ बोथोराबो गरम नालाय एसे जिरायनानै दङ नोंथां
अ सानजौफुनि ओंखाम जाखांबायमोन नामा नोंथाङा
औ जाखांबाय नोंथां जानायालाय
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां
नोंथां जोंना ओंख्रियानो दिनै माबासो नोंथां ओ बोरमा बेदरजों आलुसो ओमफ्राय दालि जहल
अह गोथावानो माथो नोंथां
नोंथाङालाय माथो खालामदों
नोंथां आंबो नै बिदिनो दसे दंफां सिङाव जेरायलाबायना दं बोथोराबो गरमथारना सान सान्दुं दुंनायानो माने सानथाम सानब्रैनिफ्रायनो बिराद गोसा गोसा सानदुं दुंगासिनो आरो बेनिखायनो दंफां सायावनो जिरायनानै बार जागासिनो आरो नोंथां
अ नोंथां नोंथां बिदिब्ला नोंथाङाबो सानजौफुनि जानाय आदारखौ जा
फ्रिखादा ना नोंथां
औ नोंथां फ्रि आङो
बिदिब्ला माने नोंथांजों मोनसे आयदा एबा टपिकखौ लानानैसो बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथां नोंथाङासो मा होनो
अ नोंथांनि एसे माथोखौ मोजां खोनायाखै नोंथां
अ एबार खोनाबाय नामा
औ एबार खोनाबाय नोंथां दे खोनादों ना नोंथां नोंथाङा खोनादों ना खोनायाखै हेल' नोंथां हेल' नोंथां खोनादोंना खोनायाखै नोंथाङा हेल नोंथां